खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनादों
औ जोङो बिदिब्ला दिनै बर'फोराहाय मा मा बाथोन जायो आरो बाथोनखौ मा मा होनानै बानायो बिनि सायाव सुंद'यै सावरायनोसै ना
औ औ
औ औ दा बाथोन होनोब्लाथ' जोङो माने बाथोनखौ एसे देनाय बानलु सामब्राम हाइजें होनानै देनाय बेफोर बाथोन ना देनाय बाथोन हा जों बेखौ थफसिफोरावहाय द थबसिफोरावहाय देयो। थोनफोरखौ आथिखालाव ओ कारेन्टजों बाहायनाय मेसिनजों बे देे-देयो आरो ग्रेनदाराव दाम बाथोन बाथोनाहाय जोंनि बर'फोरजोंहाय माने गोथौहै जो सोमोन्दो दं आरो बाथो बाथोनाहाय बाथोना जोंनि बर' समाजाव गुवार जाय ग्रिनानै लानो हादों जोङो बाथोनफोरखौ जेब्ला जोंहा जेबो गैया जायो ओंख्रिफोर थाया माब्लाबा मैगं थाया बेबायदि समावहाय जोङो बाथोनफोरजों जानानैबो मोजां मोनो माब्लाबा खहाबो बा बाथोनजोंबो आरो दुब्लिफोरावहाय ओ माइ गायनाय खोथिया फुनाय हालेवनाय सम समावहाय गोदोनि समावफोरावथ' बाथोनजोंहाय ओंखाम जायोमोन मोनायावनो ओंखाम दै सोमनानै दोननानै अखानायै ना बाथोन बा खांख्राइ बाथोन बेफोरजों ओंखाम जानायखौ नुयोमोन आरो। औ आथि थिखालाव एसे खम जाबाय बाथोनफोरजों दुब बेयावहाय ओंखाम जानाया बाथोनखौ आथिखालाव ओंखामजों माने जाफानाय ओंख्रिफोर थानानैबो ओरैनो ओंखामजों जाफानायावसो बाहायसै ना बाथोनखौ
औ औ नंगौ नंगौ।
जोङो गोबां रोखोमनि बाथोन जायो बेफोरखौ गोबां मोदोम बेनाय बेसादफोर होयो जोङो बाथोनावहाय आरो मोदोमनाय बेसादफोरखौहाय जों गाव गोजाबो बाथोन जायो जेरै दुन्दियाफोरखौहाय आरो माइसुन्द्रिफोरखौ जोङो बानलु संख्रै हायजें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा होनानैहाय जोङो बाथोन बेबायदि जानो हायो ओ बाथोनखौ जोंओ ओ एम्फौ एनला फोरखौ बो जोंओ बाथोन जानो हायो जेरै लाथा एम्फौ फोरखौबो खायफा खायफा हाय एवनानैहाय बाथोन जायो आरो ना खांख्राइ गांजेमा आरो नाफामफोरबो थायो जों नाफामखौबो बाथोन नाफामाथ' ओरैनो देनाय गुन्दैखा थेवबाबो माने जों एवनानै नै बेखौ जायनायखौनो जानायखौनो नाफाम बाथोन होननानै बुङो आरो ना गोरानफोरखौहाय जोङो एवनानै बाथोन जायो सामब्राम गुफुर हाइजें होनानै आरो जोङो गोबां बेबायदिनो माना मुनिफोरखौहायबो जोङो बाथोन जानायखौ नुनो मोनो हा खुन्थाइफोरखौहाय जोङो एवनानै बाथोन जायो आरो जोङो हालदैफोरखौबो माखासे मानिबा मानिबा जाहोन बा उदैफोरनि बेरामफोरनि थाखायबो जोङो हालदै बाथोनफोरखौ जानाय नुनो मोनो ओ ओ खांख्राइ बाथोनफोरावहाय आरो ओ बुरा उद ना मा होनो बुरा उद होनगोन नामा बेखौ औ बेखौ होनानैलायनो बाथोन देयोबा बांसिन साबसिन गोथाव जायो जानाय हिसाबै मा ओ ओ होनो बेखौ गुसेंग्रा गुसेंग्रा होनगोन गुसेंग्रा बा गुमा बेफोर खौ मोनोब्लाथाय बाथोन देनानै जायो गोथाव मोनो बेफोरबायदि बाथो जानानैहाय नोंथाङा आरो बावबे बेबायदिनो बाथोन मा मा जिनिसहाय बाथोन जाजायो बा जों आथिखालाव बाथोन जानायखौ नुयो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
नोंथाङा खोनासंदो जोंना बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि बाथुम जानायखौ जों नुबोदों नङा होनबा
औ
बाथोनखौ जोङो सावनानैबो जानो हायो आरो मेनानैबो जायो आरोना उनानैबो बेखौ आखाइजों सि खफ्ललिनानै बेखौ माने बाथोन खालामनानै जानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना
औ
बाथोनखौ सिलपात्टायाव अन्थाइनि बेबायदि सिलपात्टा थयो बेयावबो देनानै जानाय नुदों आरो थफसिफोरावबो देयो आरो अन्थाइजोंनो दानानै लायोमोन सिगां
औ
औ आरो बेबायदि औ औवानि हासुं इदियावबो माने देनायनि बाथोन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दं दंफांनि ओ दंफांनि माबाफोरावबो बेबायदि थफसि बायदि बानायनानै लायोमोन
औ गोथौहाय माने खुरनानै बानायोमोन गोदोनि दिनावहाय अन्थाइजों देयोमोन बेखौ ना औ
बानायनायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो बाथोनखौ जोंनि बर'सुबुं ओ फोरा ओ माने गोबां इंख्रि थाबाबो गोबां मैगं थाइगं थाबाबो माने बाथोन मोनसे बानायखायोमोन आरोना गोदो गोदायनिफ्राय बेखौ नुनो
औ
बुंनाय बायदि जेरैहाय जोंहा दा माइ हानो थांबा बा माइ ओ हालेवनो थांबाथाय आइ मोना ओ नुबोदों बाथोन देनानै ओमफ्राय हरावनो ओंखाम सोमनानै दोनोमोन बे ओंखामखौ माने लांना लाङोमोन आरो गोबां ना गोरान बाथोन बा नङाबा खांख्राइ बाथोन बा दुन्दिया नङाबा ओ नरसिं बिलाइ, हाइजें ओ बानलु बेबायदि जयै देनानै लांनायफोरखौ नुनो मोनदों।
औ
औ बेबायदिनो जेरैहाय फानलु बाथोनफोरखौबो माने ओ लांनायखौ नुनो मोन्दों जेनबा फानलु गोजा मानो होनबा जोंनि बर' ओ सुबुंफोरा माने जोबोद आ बानलु जानो हायो होननानै आं मिथियो आरो ना माने औ बानलु बेबायदि जानानै जोबोद मोजां मोनो आरोना ओ बिथांमोना ओ बिनिखायनो बाथोना जोंनि जोबोद गोथाव मुवा खोमा
औ
जेरैबायदि ओ आरो गोबां बाथोनफोर दं जेरैहाय ओ खुसिंग्रा बाथोनखौ नोंथाङा दा बुंदोंमोन खुसिंग्रा बाथोन बेखौ एसे एवनानै बिनिफ्राय बाथोन देनानै जायो
औ
हाइजेंखौबो सावनानैबो बाथोन जायो हाइजें आरो बिनि उनावहाय हालदैखौबो सावनानै बाथोन जानायखौ आं नुनो मोनदों। बेबायदिनो आलुफोरखौबो सावनानि बाथोन जायो ओ
औ
बिनिफ्राय भल भल फिथाइफोरखौबो आङो ओ सावनानै बाथोन जानायखौ नुनो मोनदों जेरै आरो फान्थाव बेफोरखौबो ओ सावनानानै बाथोन जायो आरो खामब्रेंगा खामब्रेंगाखौबो सावनानै ओ खांख्राइफोरजों जयै लगायनानै बाथोन जानायफोरखौ नुनो मोनदों।
औ औ
बेबायदिनो आरो गोबां ओ गोबां ओ दं जों ओ बाथोन देनानै जानायफोरखौ नुनो मोन्दों नङा होनबा? ओ जेरैबायदि नरसिं बिलाइ फोरखौबो जायो आरो बे पुदिना बिलाइ ओ धुन्दिया औ बेफोरखौ जोङो बाथोन
बाथोन देनानै जायो औ दा जोंहा औ आरो माखासे गो खै फिथाइफोरखौहाय जोङो बाथोन जाबावो खायसे खायसे थाइजौफोरखौबोहाय माने बाथो न बानायनानै जायो जेब्ला बेदर ओंख्रिफोर थायो अब्ला जोङो जलफि फिथाइफोरखौ बा थाइजौफोरखौ जोङो बाथोन बानायनानै जायो आरोना जों आरोबाव बाथोन जानो हायो बोग्रि फिथाइखौ जोङो बैग्रिनि बोथोर फैयोब्ला बैग्रिफोरखौ देनानै बाथोन जानानै मोजां मोनो सानदुं गोसाफोरावहाय बेखौ बाथोन जायोबालायनो मोजां मोनो आरो सान्दुंनि दान्नायाबो खारो होननानै बुङो बेखौ जोङो आलुखौहाय रुनानैबो बाथोन जायो रो ओ मान सावनानै बाथोन जायो औ आरो खायफा खायफा हाब फ्राय एवनानैबोहाय बाथोन देनानै जायो सामब्रामफोरखौबो एवफानानै बाथोन देनानै जायो।
औ आं आं आलु आलु
अ दुन्दिया गांजेमा होनो बेखौ गांजेमा मोदोमो आरो बेयो। ओ बेखौहाय दुन्दिया गांजेमा उरा उदफोरखौ जोङो खांख्राइ खांख्राइजोंहाय बाथोन देनानै जायो मोजांहैनो। औ औ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जाबावो जे फान्थावफोरखौबो आथिखालाव गोबाङै ओ फान्थाव फिथाइफोरखौ गिदिर गिदिरखौ फान्थाव थाव फुननानै मोजांहाय सावनानै जोङो फान्थावजों आरो फान्थाव एम्बु ना मा होनगोन बेखौ फान्थाव बिलाथि। बेफोरखौ सावनानैहाय औ सावनानैहाय मोजाङै बाथोन देनानै जायो आरो। बेफोराव बेफोराव दुन्दियाफोर होयोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो। गोथावसिन जायो आरो सामब्राम सामब्राम बिलाइफोरखौ होयोब्ला गोथाव जायो। आरो सामब्राम बिलाइफोरखौबो जोङो गाव गोजाहै बानलु सावनानै बाथोन सिफ्लेनानै जायोब्लाबो गोबां गोथाव मोनो बेफोरखौ जोङो ओंखाम गोजा जानाय समावहाय सिफ्लेनानै जाफायोब्ला ओंखामा खहाबो।
बेबायदिनो जों ओ गोबां रोखोमनि बाथोनफोरखौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो जाबोदोंबो। नङा होनबा औ ओ जेरै बेबायदि बिलाइफोरखौबो माखासे ओ बेफोरखौबो एवनानै बाथोन देनानै जानायफोरखौ नुनो मोनदों। ओ थिग बेबायदिनो। जेरैहाय बानलु बानलुआथ' जोंनि माने बेखौथ' बाथोन जाग्रा होनखायो। बेखौ जेरैबायदि औ आरो जेनेबा जोङो ओ गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौबो जोङो बाथोन जायो ओ औ। बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना ओ नाफोरखौबो जेरै बायदि बे ना ना गोरै बे फोरखौ जोङो ओ नास्राय। औ सावनानै बा मेनानै बेफोरखौ बाथोन बानायनानै जानायखौ नुनो मोनदों खालि बिलायाव मेनानै जायो ओ
औ।
आरो ओ मैखुनफोरखौ खौ जोङो थालिर बिलाइयाव होनानै मे नानै बेखौ बाथोन बानायनानै जानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो ओ थास' बिथ'रिफोरखौबो मेनानै बाथोन सिफ्लेना जा
औ।
आरो ना ओ थालिर बिलाइयाव होन खौ मेयो। बिनि उनावहाय बाथोन बानायनानै जायो।
औ आरोहाय जोङो जाबावो जेरै भिन्दिफोरखौबोहाय जोङो बा थोन देनानै जायो नोंथाङा जानाय नुदों ना नुवाखै भिन्दिखौ सावनानै बा रुनानै बाथोन जायो। बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखि खिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां जागोन।